हेलौ
खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां। औ खोनादों नोंथां। अ नोंथाङा आङो दङ ओ बिदिनो जिरायनानै
नोंथांखौ ओ ब खालामनायनि ए आइडियानि सायाव माने सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों नोंथां नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना आंनो? औ
औ नोंगौ थाहरैनो हागोन नोंथां।
बैसागु बोथोर होनोब्ला माने गासै जोंना सुबुंफोरानो मोनथिगौ नङा होमब्ला नोंथां ओ थिग बेबायदिनो जोंना औ बैसागो बोथोरनि बागै नों
औ नंगौ खोनादोंना नोंथां? हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? अ हेल' नोंथां
खोनागासिनो नोंथांनिखौ आङो
औ औ ओ नोंथां ओ बिदिब्ला आङो बैसागो फोरबोनि सोमोन्दै एसे सावरायना होनोसै नोंथां। ओ बैसागो फोरबो होनोब्ला नोंथां बर'निनो मोनसे आंगो फोरबो बैसागो ओ बैसाग- फोरबोखौ जोङो बर' सुबुंफोरा गासैबो फालिनाय जायो आरो नोंथां आरो जोंनि बर' सुबुं- फोरफोरनि अनगायैबो जोंना बैसागु फोरफोरखौ गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो फालिनाय जायो। होम जोंना बैसागो फोरबोखौ बेबायदिनो ओ स्नि सान ओ खुंनाय जायो आरोना नोंथां
अ नंगौ
खौ बेबायदिनो जोङो ओ मोननै बाहागोआव राननाय जादों आरो नोंथां मोनसेया जाबाय ओ मोसौनि बैसागो आरो मोनसेया जाबाय सुबुंनि बैसाग सुबुंनि बैसागो आरो ना नोंथां। बेबायदिनो नोंथां बैसाग बैसागु बैसागु बेबायदिनो सैथ' दाननि जोङो जोबथा सानखालि जोङो मोसौ थुखैनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जों मोसौ थुखैनाय थुखैखांनानै ओ थुखैखांनानै जों बेबायदिनो मोसौखौ जोङो मोसौखौ जोङो बेबायदिनो गोबां ओ फान्थाव बेबायदिनो ओ पानिलाव बेफोरबायदि आरो दिग्लि लिरटि बेफोरखौ जोङो हानानै जायो। जोङो ओ माला सुनाय जायो आरोना नोंथां। माला सुखांनायनि उनाव जोङो बेबायदि बिदिनो न'नि साराय खान्था खान्थानि ओ थालोआव थानाय हांगार खौ जोङो हल'नानै थाव गुबैजों ओ बेबायदिनो गलायनानै जोङो मोखौनि मोदोमाव गन गंथाम दाननानै जोङो बेखौ फोथा फोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
खौ जोङो मोसौखौ जोङो बेबायदिनो गावबा गाव ओ दैमा ए एबा बेबायदिनो फख्रियाव जों थुखैनाय जायो आरो ना नोंथां। बेबायदिनो थुखैनाय समाव जोंहा मोनसे ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय मोनसे खुगा सल' दङ। जेरै जोंना ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै बारिबाय था होनोननाय मोनसे ओ खुगा सल' दङ आरो ना नोंथां बे खुगा सल'खौ जोङो खननानै मोसौ थुखैनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो नोंथां मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव मोन बेबायदिनो जोङो उदां लांदां जायगा फोथाराव जो हेगारना होनाय जायो आरोना नोंथां थां बेबायदिनो नोंथां मोसौ मोसौआ मोनाबिलि समाव न'आव फैयोब्ला बेखौ जोङो गोदान फागाजों खानाय जायो आरो ना नोंथां। बेबायदिनो अखानायै नोंथां मान बिनि बैसागो जेराव जोङो आफा इसोरखौ ओ गाबज्रियो जेराव जों दुगैस्रां लोबस्रां फुङावनो आफा इसोरनि सेराव औ बोर बिनानै जोङो साथि खाला लगायनानै बेबायदिनो गोबां, बेबायदिनो गोबां ओ मुवा बेसाद ओ बेबायदिनो गोबां थुगिनि ओ बेफोरखौ होनानै जों इसोरखौ गाबज्रिनाय जायो आरो ना नोंथां बै सानखालि जोंहा, बेबायदि गेदेफोरखौ गेदेरफोरखौ ओ गेदेरफोरफोरनाव गेदेर फोरनाव जोङो बोर बियो आरो उन्दैफोरा गिद उन्दै फोरा गेदेरनाव बोर बियो आरो गेदेरफोरा उन्दैफोरनो बोर होनायखौ होनाय जायो आरो ना नोंथां बै सानखालि बेबायदिनो जोङो, बैसागुनि मुङाव स्नि सान मोन खाबदिंना जानाय मैगंखौ जोङो बै सानखालि जानाय जायो। आरो ना नोंथां जेराव जोङो आथिलाव जोङो बेस्त, खाबदिंनाय मैगंखौ जोङो आथिखालाव मोननो थांलिया नोंथां। बेबायदिनो खमसे आरो मोननो थाङोब्ला जेरै फुंखा आरो जों बैस बैसागोननि मुङाव जोङो ओ थालिर फस्लाखौ जोङो जाथारनाय जायो आरोना नोंथां,
अ
थालिर फस्लाजों जोङो ओ अमा बेदरखौ जोङो जानाय जानाय जायो आरो ना नोंथां बै बैसागोनि मुङाव बेबायदिनो नोंथां बैसागु, खौ जों रावबो एना एनि गैयाजासे गावनि दुखु दाहाखौ दोनथ'नानै बाबो जोङो बैसागुखौ रंजानाय जायोना नोंथां बेबायदिनो जोंनि ओनसोल ओ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि खाथि खाला ओनसोलावबो जोङो बैसागु फोरबोखौ ओ मोसाहैनाय जायो आरोना नोंथां बैसागो फोरबोआव बेबायदिनो नोंथां ओ बिगोमाया ओ जोंनो मोसानायनि मुङाव ओ जा हरो बेखौनो जोङो न'आव लानानै फायनाय फैयो आरोना नोंथां, बेबायदिनो जोङो ओ न'आव लानानै फैनानै जोङो बेबायदिनो ओ बे जा मोननाय बिगोमानिफ्राय बेखौ जोङो जमानो, ओ मोनसे गुवार लांदां फोथार एबा दुब्लि, बेबायदिनो बिफां सायाफोराव ज'मानो जोङो लावखार ओंखाम जायो आरोना नोंथां, बेबायदिनो नोंथां बैसागो फोरबोखौ फालिनाय जायो। आरो नोंथां बेबायनो, जोङो बैसागु फोरबोखौ जोङो बिदायबो होनाय जायो नोंथां, जेरै जोंनिया नोंथां ओ बेबायदिनो बैसागो फोरबोआव गोबां ओ उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ थुलुंगां होनो थाख थाखाय मोनसे फग्राम खालामनाय जायो नोंथां जेराव ओ मोसानाय बादायलायनाय, मेथाइ खननाय बादायलायनाय बेफोरबायदिनो गोबां साव बोनाय बादायलायनाय खारनाय बादायलायनाय बेफोरबायायदि बादाय बादायनाय होनानै जोङो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ जोङो थु थुलुंगाखांहोनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो जों बैसागो, फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो बैसागो फोरबोखौ जोङो, ओ जेब्लाबो जों एंगारनो हाया आरो नोंथां बेबायदिनो इयुनावबो जोंनि, इयुन जोलैफोरा बैसागो फोरबोखौ बेबायदिनो फालिलांबाय थागोन होननानै मिजिंथिनाय जायो आरो नों नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ बैसागु फोरबो औ नोंथाङा मा बायदि ए फोरबो ओ बेबायदिनो माबायदि खुङो नोंथाङा? एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
ओ, नोंथाङा जे दानि जे बुंलांबाय बिदिनो माने, जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो बे खेलखो माने बैसागुखौ फालिनाय जायो नोंथाङा बुंलाखानाय बायदिया जेरै जोंना, ओ बैसागु माने, माने बिदिनो ओ मोसौनि बैसागु माने होनना बुंनो हायो आरो मानसिनि बैसागु होनना बुंनो हायो। आ मानो होनोब्ला जोंना बैसागुआ जेरै नोंथाङा बुंनो हानाय बायदि माने ओ मोननै होननानै माने जोङो माने गनायना लायो एबा बुङो। थिग बेबायदिनो जोंना ओ बैसागुआ माने मोनसे दोरोमारि आरो बर आरो गोबाङानो माने फोथा योदि बैसागुआ गोदान माने रोहोरोम होनानै लोब्बा गोनां होननानै दिनै माने जोंहा बैसागुआ माबोरै रै आरो माब्ला जाजेनदोंमोन बेखौ माने लिरना दोनहोनाय गैया ओ रेखान गैया आरो नोंथां उम अ नाथाय जों बेखै माने बुंनो हा दि बैसागु फोरबो माने म जथाय बोसोर। निबो बांसिन फुराना नाथाय ओ सोथो खोथाया बेसे दि ओ बैसागु सोरदबा माने मोननै रो मोननै सोद माने फैनाय होननानै जों बुंनो हायो। हायो आरो नोंथां। बैसागु सोदोबा ओ सोदोबा माने सोदोब माने सोदोबा ननानै मा मानिफ्राय फैनाय होननानै बुङोब्ला जेरै जोंना ओ बैसो आरो आगु। ओ जेराव बैसा माने बोसोर आरो आगु माने गोदान औ बेनिखायनो ओ बैसागुनि माने मिनिंया ओ मिनिङानो माने जाहैबाय गोदान बोसोर ओ एबा माने बोसोरनि जागायजेननाय ओ जायखौ जों माने ओ ए एप्रिल दाननि गेजेराव फालिनाय जायो। ओ जोंनि जोंनि आजै आजौफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो माने दिनैसिमबो आबाद मावनानै माने जाबोगासिनो दं नङा होमब्ला नोंथां ओं। आबाद औ आबाद मावनाय आबाद मावनायनि समाव आरो सम आरो बोथोर बोथोर थायो जों जोंहा माने गोदान बोसोर फैयोब्ला माने जोंना आजै आजौफोरा माने बे बोथोरखौ माने बे बोथोराव आबाद मावनाय बोथोरखौनो माने बैसागु बैसागु माने गोदान बोसोर होननानै जों माने गोदो गोदायनि आबै आबौ माने गनायनानै लायोमोन जाहैबाय आरो। जेरै बेहा बुंनो थाङोब्ला जोंना मोसौखौ ओ थुखैनाय थुखैनाय समाव थुखैनाय माने थुखैनाय समावहाय जोंना मा मा बाहायो होननानै बुङोब्ला जेरै नोंथाङा बुं लांखानाय बायदि बिदिनो ओ जोंना जेरै फान्थाव आरो पानियालाव आरो बिदिनो हाइजें अ अ मा होनो बेखौ अ हालदै हालदै गो थां बेफोरखौ माने जों बाहायनाय जायो ओ आरो बिदिनो जोंना ओ गोबां रोखोमनि हाग्रानिफ्राय माने ओ गोरोबफसोबनाय जायो जे बिदिनो आरंबो जिरनानै लानाय जायो जोंना बे मोसौनो। अ माने बेखौ अ माला बाहायनो थाखाय ओ थिग बेबायदिनो जोंना बैसागुखौ ओ गामिनि गासै सुबुंङानो ओ जेन गोसो खुसि एबा गोसो गोथारै माने गासै सुबुङानो रजायो बिदिनो जोंना ओ खाम सिफुं दामनायजों ओ बर गामिया बैसागु सफैब्ला ओ माने गोमखाङो आरो समाय फ्लेलाय थारो। ओ थिग बेबायदिनो ओ जोंहा औ बैसागो बोथोराव माने उम गामियाव मोसानाय एबा मागिनायनि अनगायैबो गुबुन जायगा एबा गुबुन गामि फोरावबो जोङो मोसाना एबा मागिनानै लाना फैनाय जायो आरो बिदिनो जोंना औ औ जोङो मागिनो थांनाय समावहाय जोंना ओ एबा आइजो एबा ओ सिख्लाफोराहाय जोंहा गोमो दख'ना गान गानो आरो बि दिनो ओ खायमा ब्लाउस आरो आरो बिदिनो फास्रा आर'नाइ फास्रा लानाय जायो बिदिनो जोंना गाननाय जनाय जोनो ओ बैसागु बोथोरावहाय बेसेबांबा माने समायफ्लेयो आरो नोंथां। ओ थिग बेबायदिनो मागिनानै औ लाबोनाय लाबोनाय माने बिदिनो माइरं एबा फैसाफोरखौ माने ओ बैसागुनि ओ बैसागु रंजाखांनायनि उनावहाय जोंना ज' ज' माने ओ खाना जानाय जायो आरो नों थां ओ बिदिनो माने गासैबो नखरनि सुबुंफोरानो ज' ज' बेवहाय ओ खाना जालायनायखौ माने खाना जालायनाय जायो थिग बेबायदिनो जोंना ओ बैसागु फोरबोआथ' मोनसे ओ एंगार हायो बर'फोरनि जानानै थाखा बाय नङा हब्ला नोंथां! बिदिबा नोंथां जोंना ओ दोननायनि समाबो
समा औ औ नंगौ नोंथां नोंथांजों सावरायनो मोननानै जो जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो। उम औ